हेल' खोनाबाय नोंथां खोनादों औ औ खोनादों नोंथां
बिदिब्ला नोंथांनिसिम औ गिबियावनो नोंथांजों मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथां जों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायना कल खालामनाय जादोंमोन आयदायानो जाहैबाय जोंहा जिउ खुंनायनि राहा बिदिब्ला नोंथां आं एसे फोरमायना होग्रोनोसै नामा
औ दे दे नोंथां जागोन दे
औ जिउ खुंनाय राहा बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां दङ जोंहा नुनो मोनो जा जाय गावनि गोसो बा जों जाय खामानिखौ मावना मोजां मोनो बिदिनो गावबा गाव मावनानै जिउ खुंगासिनो बा जिउ खुं संनाय राहायाव बिदिनो रां बुथुमनानै जोंहा मदद लागासिनो नङा होनब्ला थेवबो जोङो बिनि गेजेरावनो जोङो नुनो मोनबावो जोंहा गुबै खामानिया जाहैबाय जोंनिया आबाद जोङो गामि ओनसोलफोराव जोङो बांसिनखौनो जोङो आबाद मावनानै जोङो जिउ खुंनाय राहाखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां औ मानो बुङोब्ला जोंहा खायफाया जोंहा गामि ओनोल लाव लेखा फरायाबो एसे खम बेनिखायनो साख्रि बाख्रि मोननायनिखायनो खाय फाया आबादफोरखौ मावनानै जासै आरो बेनि गेजेरावनो जोंहा फाया जा सोलोंथाइ लाना बेफोरथ' साख्रि मावनानै गावनि जिउखौ खुंगासिनो थिग बिब्दिनो जोङो औ गावबा गावनो गोसो बायसा बिदिनो जोङो खामानि मावनानै जोङो जिउ खुंदों बा जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो दैदेनलांदों जोङो गिबियावनो आबादनि सोमोन्दै आं बो मानो होनोब्ला जोंहा आबादखौ जोङो गुबै गावनि जिउ खुंनाय राहा गामि ओनसोलाव थानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो आबाद मावनानै जोङो गोबां रां बुथुमनो हायो मानो बुङोब्ला दानो दा समाव बा दा जुगाव जोङो नुनो मोनदों जि मैगं थाइगं बा जोङो जिखुनु फिथाइ साम नाथाय बैफोरो जोबोद बेसेन गोसा जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो बांसिनानो आबाद मावोबा बिदिनो आबाद मावनानै जिउ बुंदों जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ जोङो मिथिना मोनो जे जोङो थाइजौफोरखौबो जोङो गाव न'आवनो जोङो जा एसे हायो हा एसेफोराव गायनानै जोङो बैफोरखौ फानोब्लाबो जोङो रां एसेब्लाबो मोनो थि बिदिनो जोङो ओ जोङो आबाद बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां जेरै जोङो गय बागान थालिर बागान बा बिदिनो खुसेरनि बागान बा खायफायाथ' साहानि बागान बिदि खालामनानै ओ जिउ खुंगासिनो नङा होमब्ला मानो बुङोब्ला गय बिफां खौ जोङो ब्रै बिगा बा बिगा गाहाम जोङो गायनानै बेखौ जोङो ओ ब्रै बोसोर बा बोसोरनि उनावनो जोङो बोसोरसेयावनो जोङो थाम लाख बा ब्रै लाख जोङो बिदि रां खामायनो हायो आरोखि नोंथां मानो होनबा खौ जोङो बेसेन गोसा होननानै मिथिनो मोनो लोगोसेनो जोङो गयखौ मोनै रोखोमैबो फाननो हायो जेरै जोङो गय फिथाइ गोथांखौबो जोङो फाननो हायो लोगोसेनो जोङो गय सुफारि जोङो ओ गयखौ बिफाङावनो जोङो मोनहोनानै बेखौ हानना नाय मोजाङै बुंनानै जोङो बेखौ सुफारि महरैबो जोङो फाननानै जोङो रां खामायनो हायोबा जोङो नायाव आंनि मदद लानो हायो आरोखि नोंथां लोगोसेनो जोङो थालिर बागान जोङो थालिर बागानखौबो बिब्दिनो जोङो थालिर फुलिफोरखौ नार्सारि बा हाथाय बाजारफोरनिफ्राय लाबोना गायनाय दिनाव बिदिनो ब्रै बा बिघा बा बिघा गायनायनि उनाव बेयाव थालिर फिथाइखौ जोङो फाननो हायो आरो मानो होनबा थालिर फिथाइाथो जोंनिया बोसोरफ्रोमबो जोंहा माहाफ्रोमबो थायो जेरै जोङो थालिर फिथाइखौबो जोङो गोथाङैबो फाननो हायो ओ बा जोङो बेखौ खोमहानैबो फाननो हायो लोगोसेनो जोङो थालिर बिबार खौबो जोंहा बायनानै जायो नङा होमबा नोंथां टाउन ओनसोलनि सुबुंफोरा बेफोराव मोननो गैया नालाय बेनिखायनो थालिर बिबारफोरखौबो बायना जानानै बायना जायो। जोङो बेसोरखौ फाननानैबो लासेबाबो जोङो बुथुमनो हायोबा बिदि जिउ खुङो आरो नोंथां लोगोसेनो जोंहा जिउ खुंनाय बुङोबा जोंनि जिउ खुंनाय बेलायाव आरो बायदि खामानि दङ जोङो खायफाया फालांगि बा बेफारि बिदि ओ जेरै जोङो मैगं थाइगंनि बेफारि जोङो जा एसे गावनि हायावनो जोङो बिदिनो मेसेंनि आबादखौ जोङो मेसें बा दैज्लांनि आबाद बिदिनो दैज्लांनि आबाद फोर मावनानैबो जोङो फाननो हायो जेरै जोङो राङालाव पानिालाव खुमब्रा बिदिनो बाय बिदि लेस्रा भेन्दि बिदि जोङो बेफोरखौ जोङो समबा बोथोर हिसाबै जोङो गायनानै जोङो फाननानै हाथाय बाजारफोरबा दुखान गलाफोराव जोो फाननानै जोङो रां मोनो आरोखि आरोबाव जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो मेसेंनि आबाद ओ बेस सर जोङो बेसरखौबो बिदिनो थाव फेरेेरना जानायनि अनगायैबो जोङो थावखौबो फाननो हायो लोगोसेनो जोङो बेसर गोरलै जोङो मै द्रु हिसाबैबो जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां औ
औ जों बैफोरखौ जोङो फाननानैबो जोङो जिउखौ खुंनो हायो आरो नोंथां थिग बिब्दिनो जोङो खायफाया जोंहा माइ आबादबो मावो जेरै जोङो माइखौबो जोङो जोस खायफाया जोङो ओ जोसा माइब्रा बांद्राय गाया नायलाय जोङो ओ गोबां खम मानसिखौनो जोङो जोसा माइफ्रा गायनाय नुयो जों बैफोरखौ
मागो दमासि बा जोङो बैसागोफोराव फाननानैबो गोबां रां मोनोबा जोङो माइफोरखौ फाननानैबो जोङो माइ जोङो रां खामायनो हायो। आरो नोंथां बा जोङो बिदि जिउ खुंनाय राहायाव जोङो नुनो मोनो थिग बिब्दिनो आरोबाव जोङो। ओ नुनो मोनबावो जिउ खुंनाय राहायाव खायफाया ओ ना हमनानै खायफाया ओ बिदिनो बन फाननानैबो जोङो जिउ खुङो बा बिदिनो दंफांनि बेपारि औवानि बेपारि बिदि खालामनानै बो जिउ खुङो मानो बुङोब्ला बिसोरो ओ दंफां बेपारिफोरा गामि ओनसोलनिफ्राय दंफांफोरखौ एसे खम बेसेनाव बायनानै बिसोरो लांनानै गाव न'आवनो ओ मिसिंजों औ बायदि डिजाइन होनानै बिसोरो ओ आलना पालें बा बिदिनो जिरैग्रा सेद टेबोल बिदि बानायनानै बिसोर गोबां बेसेनाव बिसोर फाननानै गोबां रां बुथुमो बा बिदिनो बिसोरो दंफांनि फालांगि खालामनानैबो बिसोर जिउ खुंदों आरो नोंथां बा बिदि जिउ खुंनायखौ जोङो नुदों। लोगोसेनो जों औवा बेफारिफोराबो बिदिनो ओ औवाफोर बिदिनो गामिफोरनिफ्राय सुब हिसाबै बायनानै बिसोरो एसे खम ओ बेस बेसेन होनानै फ्राय बिसोरो गोबां बेसेन लानानै बिसोरो फानहैयो आरोखि नोंथां। थिग बिदिनो खायफाया औवा बेफारि बा दंफां बेफारि जानानैबो जिउ खुं लोगोसेनो जों आरोबाव ओ जि खुंनाय राहायाव गोबां जोङो नुनो मोनबावो खायफाया गारि सालायनानै जिउ खुंनाय जोङो दाथ' जोङो गोबां बिदिनो बेटारिजों सालायनाय इ रिक फिसा ओंखारबाय नङा होमबा बिदिनो जोङो नुनो मोनसै जोङो बिदिनो ओ इ-रिक्साफोर सालायनानैबो जिउ खुंनाय बा। खथायाया ड्राइभार महरैबो गावनि जिउखौ खुंदों। जेरै जोङो मिथिना मोनो जोङो, गोदेर गेदेर गारा-गारिफोरखौ जेरै त्रागा आरोफोरखौ टेक्टर बा जोङो ओ जिसिपि लोगोसे गोदोर गोदोर बास। बा ट्राकफोरखौ सलायनानैबो बिसोरो गोबां बेथर मोनो। बे ओ नङा ओमब्ला बिदिनो जों खायफागौ बिदि ड्राइभार जानानैबो जिउ खुंनायखौ बा जिउ खुंनाय राहायाव रांनि मदद लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि नोंथां। आरोबाव जोङो ओ नुनो मोनबोयो खायफाखौ जोङो ओ बाहेर ओनसोलफोराव थांनानै कम्पानिफोराव खामानि मावहैनानैबो ओ जिउ खुङा आरोखि नोंथां। मानो बुङोब्ला बिना गोबां। खम्पानि दोङो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ थिग बिदिनो खायफाया जा ओ कम्पानिफोराव थांनानैबो जिउ खुंदों। आरो जोङो नुनो मोनगौ जा एबा सोलोंथाइ लानाय बा सोलोंथाइ गोनां बिसोरखो ओ साख्रि मावनानैबो जिउ खुंदो नङा होमबा नोंथां औ ओ बिदिनो थांनानै थानोब्लाथ' जोङो जायखि जाया मोनसे खामानिखौ मावना जों गावनि जिउखौ खुंलांनांगोन बा बिदिनो जोङो संसार जालांनांगोन नङा होमबा नोंथां। थिग बिबदिनो जोङो ओ नुनो मोनो गावबा गावनि गोसो बायदि जिउ खुंलांनायखौ आरोखि नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो जिउ खुंनाय राहानि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां ओ जिखिनि नोंथाङा फोरमायबाय ओ बे ओमफ्राय बेनि सोमोन्दै खोब मोजाङैनो मोनथिबाय दायो नंगौ गासैबो सुबुङानो ओ एखे रोखोमनि खामानिखौ जोङो मावा एबा थांना थानाय जि जिउ राहा। बे गुबुन गुबुन जायो। दा नोंथांनि खोथायाव गासै खोथायानोफ्राय बेरखांबाय। बेनि अनगायैबो जोङो नुनो हाबावो ओ आथिखालाव गुबुन गुबुन जेरै बेफार फालांगि होनानै जिउ खुंनाय बर'फोरनि गेजेरावबो दायो खारबाय गोदो गोदायनिफ्राय नायोब्ला जोङो गाहायै बर'फोरनि जिउ खुंनाया जाबाय आबाद मावनायमोन औ आबाद मावनानै जिउ खुंनायमोन नाथाय सोदोमसिया जौगानाय लोगो लोगोनो गोरों गोरा दा ओंखारनाय लोगो लोगोनो रोंगौ रोंगौथिया जानाय लोगो लोगोनो जों दायो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनानै जोंनि जिउ खुंनायखौ जोङो नुबोबाय थांना थानायनि राहाखौ जोङो लाबोनो हाबाय जेरै नों बिथाङा साख्रि बाख्रिनि खोथा बुंबाय बेफार बानिज्यनि खोथा बुंबाय खायसेया सोरबा फिसा दखान बा गला होदों सोरबाया गिदिर सोरबाया द्राइभारबो जाबाय नङा होमबा नोंथां बा खायसेया जायागायाव थानानै जेबो खामानि मोनाखै बिथांमोना गुबुन जायगायाव थांनानै दिनैहाय कम्पानियानो जा बा मोनसे बायदिसिना माबायानो जा हाजिरा खामलायानो जा बेफोरखौ मावनानैबो दिनै न'खरनि जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा बे रोखोमै जोङो जिउ खुंलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा
औ नोंथां औ औ औ लोगोसे औ लोगोसेनो जोङो नुनो मोनबावो जिउ खुंनाय राहायाव जोंहा मा जाहैबाय जोंहा बर' आइजोफोराबो जोंहा फावसायनानै थाया आरो न स रां खामायनायाव जेरै जोंहा बर' आइजोफोरा गासै खामानियावनो रोंखा राखा जेरै दानाय लुनायनि बेलायावनो जोङो बुङोब्ला जोङो नुनो मोनो बर' आइजोफोरा एम्फौ लाथा फिसिनानै बा ना हमनानै बा बिदिनो जोङो नुनो मोनबावो जों अ दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो जिउ खुंनाय जेरै जोङो बर' आइजोफोरा दानाय लुनो जोबोर आखा फाखा नङा होमबा नोंथां थिग बेदि बिदिनो बिथां आइजोफोरा जोंहा एम्फौ लाथा फिनानैबोफोरो एम्फौ लाथाखौ फाननानैबो रां मोनो बा लोगो लोगोसेनो बै फिथोबनिफ्राय इन्दि खुन्दुं लुनानै ओ इन्दि खुन्दुंखौ फाननायनि अनगायैबो जोंनि बर' आइजोफोरा सि दायो जेरै जोङो बर' आइजोफोरा जों न'आवनो इन्दि खुन्दुं लुनानै बा इन्दि सि दानानै बिसोर बैफोर सिखौ गाव गाननायनि अनगायैबो बिथांमोना हाथाय बाजारफोराव फाननानै गोबां रां बुथुमनानै बेसे बिसोर जिउ खुङो आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा इन्दि जिया जोंना जोबोद बेसेन गोसा जोङो मिथिना मोनो इन्दि जि गांसेनि दाम बा जोंहा खमैबो नैजौ रोजा बा थामजौ रोजा मानो बुङोब्ला जोंहा इ न्दि जिया जोबोर मान होथावनाय जि बा बेयो जबोर गुरै मिहि लोगोसे जोङो बैफोरखौ लायोबा जोंहा गासैबो खामानिया जाफुंसारो नालाय बेनिखायनो जोबोद बेसेन गोसा नालाय बेनिखायनो जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो दानानै बैफोरखौ ज फाननानैबो जिउखौ खुङो आरो नोंथां लोगोसेनो आरो जोङो नुनो मोनबावो जोंनि बर' आइजोफोरखौ दाउ अमा फिसिनाय बेलायावबो बिथांमोना जा इसे हायो न'आवनो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै बैफोर बोरमाफोरखौ फाननानै लोगोसेनो अमाफोरखौबो न'आवनो फिसा जागि होनानै बेफोर अमा फिसाफोरखौ फाननानैबो रां खामायोबा रां बुथुमनानै गावनि जिउ खुङो आरोखि नोंथां
औ औ औ
औ थिग बिदिनो दाउफोरबाबो न'फोरावनो जा हायो माइ माइरं होना फिसिनानै बिदिनो मागो दमासिफोराव गेदेर गेदेर खालामना फोरखौ फानना गोबां बेसेनाव फाननानै गोबां रां सुंबोबा बिदि जिउ खुङो आरो नोंथां औ बिदिब्ला नों- -थां जोंना समाबो जाना फैबाय दिनैनि बे जिउ खुंनाय राहा आयदानि सायाव सावरायना जोबोद गोजोननाय थाबाय नों- -थां औ औ दे बिदिब्ला नोंथां एसेयावनो जोंनि आयदाखौ ला- -खिथ'नोसै।
जागोन नोंथां।